औ
खुलुमबाय नोंथां गोजोन हर
औ खुलुम खुलुमबाय नोंथां नोंथांसिमबो गोजोन मोना बिलि हर
अ नोंथां गोजानलायै नोंथांखौ आं मोनसे सावरायनो गोनां आयदा लानानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो सम मोनगोनब्ला
औ मोनगोन नोंथां
औ बे आइदाया जाबाय नोंथां आथिखालाव दैबानानि जेंना दै लोमनाय बै जेंनाफोरनि सायाव जोङो सावरायनाय नोंथाङा दैबाना बा दै लोमनायनि सायाव मा मिथिगौ जोंनि दाब दाब खाथि खाला जायगा आसामाव जाफ्लेबाय थानाय लोगोसेनो हा गिसिखानाय बेबायदि जेंनानि सायाव नोंथाङा मिथिगौबा एसे आंनो फोरमायहरनो हागोन दे नोंथां
ओं थांनो हागोन
औ दे अब्ला नोंथांखौ आं फोरमायनो खावलायबाय
आथिखालाव दै दैबानानि जेंना होनोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन मा होनो बोथोर सोलायनाय एबा क्लाइमेट सेेन्ज होनना बुङो बे बेनि थाखायनो गुबै जादों जेरै जोंनि आबहावाया गोबांसोल' सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला ओ नांगौ समावहाय हाया जायनि जाउनाव मा होनो जोंहा खरांबो जायो आरो ओजाय समाव नाङा बे जायगायाव एबा बे समाव नांनायनिख्रुइ बांसिन अखा हानायनि थाखाय ओ मा होनो दैबानाया जानो हागौ आरो जेरै ओ मा होनो आरो बेजोंबो जानो हागौ ओ मा होनो जोंनि ओनसोलाव एबा जाय दै ओनसोलाव दैबाना जायो बे जायगा खाथियाव मा होनो गेदेर गेदेर मोब्लिबनि बान बानायनायनि थाखायबो जानो हागौ बेफोराव मानो होनबा मोब्लिब दिहुनथाइाम दिहुनथाइनो एबा दिहुननो थाखाय गोबां दैनि गोनांथि जायो बेफोरखौ जमा खालामना ओ लाखिनायाव जेब्ला अखा बांद्राय हायो नांगौनि बारा बे खौ लाखिनो हास्लाबियाव बैफोरखौ दैखौ बैफोरनि बान्दोनि दैखौ हगारनायावबो दै बानाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे मा होने जोंनि आसामाव एबा जोंनि ओनसोलाव बांसिन गुबै जाहोन दैबानानि जाहोना जाहैबाय मा होनो भुटान भुटान हाला भुटान हाजो भुटानफोरा भुटानिसफोरा मा होनो एबा भुटान हादोरा दैखौ गावसोरो नांगौ रोखोम लाखियो मानो होनबा बोथोरा गाज्रि नालाय माने क्लाइमेट सेेन्ज नांगौ होन नालाय दहना आङो माने बोथोर बोथोरनि थाखायनो सोलायनायनि थाखायनो जादों बेफोरो मानो होनबा नांगौ समाव अखा हाया बैफोर अखा हायैखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना दैखौ गोबां लाखिना दोनो स्थर खालामनानै एबा दोनथुम नानै दोनो जाहाथे मा गावसोरनि दैया खम जानो हाया जेब्ला अखाया हरखाबै बांद्राय हायो हानानै मा होनो दैखौ खौ लाखिगनो हायाब्ला जायोब्ला बैफोर बादैनि दैखौ हगारनानै होयो बैफोरनि जानो थाखायबो जोंनि ओ ओनसोलाव दैबानाया जाफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबो ओ लोगोसे आरोबाव जोंनियाव मा होनो नांगौ रोखोम समनि जोंनाव ओ बान्दोफोर गैया दैमा बिलोफोराव एबा बैनो दैसाफोराव नांग्रोफोरनि दैबाना गैया आरो दैबाना जागोननि सांग्रांथि गैया बेफोरनि जाहोनावबो जायो बैफोर जेब्ला बैफोर बान्दोनि दैखौ हगारो अब्ला जोंनाव मा बान्दो बान्दै बा माथावरि माथावरिया गोख्रों ननि थाखाय बैफोर माथुरिया बायनानै जोंनि जोंनाव मा होनो गामि ओनसोलाव दैया हाबफैनानै आबाद फोथाफोरखौ लोमसावनानै ओ गाज्रि खालामोन औ थिग बेबायदिनो ओ दाख्लैबावैसो जों नुनो मोनदों ओ मा होनो लोखिमपुर धेमाजियाव मा होनो अरुणाचलाव बांद्राय अखा अखा हानायनि जाहोनाव मा होनो बैफोर हालामाव धेमाजि लषिमपुर हालामाव ओ गोबां दै बाना जानानै गोबां नखरफोरा सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबो जादोंबा बोथोर सोलायनायनि जाउनाव जादों आरो आरो मा होनो बे अरुणचलाव थानाय ओ किमां बान्दो धोनस्रि बान्दो आरो इफोराव दोङो मा होनो ओ गोबां बान्दो दङ आरो बेफोर बान्दो दैखौ हगारनाय जाउनावबो दैमानि दैयाव उसिफावनानै बानदो माथावरि सिफायनानै गामिफोरखौ लोमसावदों आरो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बेफोर जादों गासिबो बोथोर सोलायनायनि जावनावनो जादों आरो नोंथां बेनिफ्राय मा होनो
ओ आरो दंबावो जोंनाव दैबाना जानाय जेरै नोगोर नोगोरफोराव मानो दैबाना जायो जानो जायो होनबा जों बेखौ बुंनांगोन जेरै जों गुवाहाटिखौनो गुवाहाटि नोगोरखौ जों नायोब्ला बेफोर नोगोराव मानो दैबाना जायो हरखाबै अखा हा जाउनाव बेफोरावबो दैबाना जायो। जेरै हर काब हानानै गुवाहाटियाव गोबां हाजोफोर दोङो फाहारफोर दोङ बेफोरनि फैनानै दैया बैफोर खमान हादामाव मा होनो दैया जमा जाफैयो जायनि जाउनाव बैफोरखम ओ खम हादाबाव मा होनो नांगौ रोखोमनि एबा ओ गोनोखोआरि मा होनो ड्रेन सिस्टेमफोरा मोजां नङा बैफोर जाहोन जानोनि थाखायबो दैबाना जायो आरो मानो होनबा गुवाहाटि नोगोरनि गासैबो ड्रेनफोरानो फिसा फिसा ओ नांगौ सम बायदियै दैया थांगनो हाया। लोगोसे बेफोराव गारनाय जाबोर जुथुरा बांद्राय जाबाय। प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारो बैफोरो बैफोर ड्रेनाव हाबनानै ड्रेननि लामाफोर खौ गोथेजोबो बैफोरनि जाउनावनो दैबाना जायो आरो नोंथां। मानो होनोमबा बेहाय ओ मा होनो सोरखाराबो गोबां ओ मा माबा लादों बेफोरनि थाखाय राहा लादों नाथाय जाफुंसारनो हायाखै ओ नांगौ रोखोमनि थिकादारफोराबो नांगौ रोखोमनि बा खामानि मावनो हाया। मावा आरो जोंनि पाब्लिकफोराबो सांग्रांथि नङा आरो बेफोरनि थाखाय जोंसां पाब्लिक बे बेफोर दैबानानि गाहाय जानायानो जाहैबाय मेनखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि पाब्लिक एबा ओ रायजोनि सुबुंफोरखौ होनना बुंनांगोन मानो होनोमब्ला बिथांमोना बैफोर नोगोरफोराव जानला मोनला प्लास्टिक बथलफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ गारना दोनो जाब्रु जथरखौ गारना दोनो। साखोनै साखोन सिखोन लाखिया बै बेफोरनि जा बैफोरनि थाखायनो ड्रेनफोरा गोथेनानै दैया थांगौ हाया। हरखाब अरखा दसे सम हाब दैआलो उसि फावो बैफोरनि जानोनि थाखायनो जादों आरो न नों आं बुंनो थाङो दा नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा दैबानानि जाहोनखौ माबोरै हो बथानो हायो बेफोरनि राहाफोरखौ
नोंथां नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों नोंथां खावलायनाय बायदियैनो आंबो जा एसे मोनथिगौ जा हायो नोंथांनो आं आंनिफ्राय फोरमायनो थाखाय नाजानि नोंथां
नोंथाङानो बुंनाय बायदियानो जोंनि बे हालामफोराव बा आसाम हादाबसायाव माने बान्दो बान्दोनि सिस्टेम लोगोसेयैनो ड्रेनेज सिस्टेमफोरा जोबोरैनो लोरबां बा खम बैफोरनि जाहोनावबो आथिखालाव दैया दै बाना जानाया जोंनियाव थाब थाब बे गाहाय ओनसोलफ्राव थाब थाब जाफ्लेबाय थायो। खारन मानो होनोब्ला साहा ओनसोल साहा ओनसोलाव माने गोजौ ओनसोल हाजो ओनसोल बे हाजो ओनसोलाव अखा हायोब्ला जोंनि थिग नैबे गाहाय ओनसोल जेराव नलबारि लखिमपुर बरपेटा बैफोरबायदियाव गुवाहाटी बेफोरबायदियाव थाब थाब माने गोथौ जागाखाय दैया बोहैबोनानै थाब थाब लोमसावनो हमो। जा जा जायगाथिं दैया थांनांगौ बे जायगा थिं माने दैया बुखारलाङा बा बोहैलांनो नागिरा। खारन ड्रेन सिस्टेम लोगोसेनो बान्दो बा माथावरि खोनायफ्रा सिस्टेमफोरा मोजाङै गैयाबा मोजां रोखोमै नङा बेफोरबो मोनसे मोनसे जागोन बिनिखायनो ड्रेनस सिस्टेम दै बोहिलांनाय आरो बे माथावरिफोरा जेब्लाबो गोदोर गोजौ मोजां जानांगोन जेन दैया बुखारनानै बायि बे सिस्टेमाव जों मोजां दै लोमैखौ जों खालामनो हागोन दै लोमनाया बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन आबाद मानसि दुमसि न'खर बायदिफोरा सिलिंखार जानायनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन नोंथां। आरोबाव आथिखालनि बोथोरखौ नायनानै थाङोब्ला गोदो आरो आथिखालनि नायदोंब्ला आथिखालनि बोथोराबो एसे चेन्ज जादों होननानै बुंनो नांगोन नोंथां मानो होनोब्ला आथिखाल आथिखालाव बोथोरा दाबसे जायगा थिग अखा हायोब्ला दाबसे जायगायाव अखा हाया थिग बिब्दिनो दाबसे जायगाथि अखा हायोब्ला दाबसे जायगासिम दैया बोहैलांनानै गोबां खनले खनले बारे बारे दैया लोमसावहैबाय थायो। खारन बे बोथोर सोलायनायनि जाहोनावबो मिथिंगायारि बेफोरबायदि जाहोनावबो गोबां सुबुं माहारिया माने सिलिंखार जानो गोनां जायो। बैफोर मोनफा मोनफा मिथिंगायारि सोरजिजानाय बिजाथि थाइ जाय बिजाथायाइखो जों गावबागाव बै बिजााथाइनिफ्राय रैखा मोननो सेस्था खालामबाबो बा नाजाब्लाबो बै रैखाथिखौ जों मोननो जोबोरैनो गोब्राब जायो मानो होनोब्ला बै मिथिंगानि सोरजि थाया जों सुबुंफोरनि गासैबो नंजोबा बुंनो थाङोब्ला बे मिथिंगा सोरजिनाया गासै जोंनि नंजोब्ला गोदो आबै आबौ दिननि दिन समाव जाबादि जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि नंलिया बोथोरा थाब थाब सोलायनानै थाब थाब जे जेखे मेखेंनो अखाफोरा हादलाबायनो हमो। दिनै जोंनिथिं हादो नाथाय बे नलबारि साइडआव गैया दिनै नलबारि साइड दावहाादों नाथाय जोंनि थि गैया थिग बिब्दिनो आलाय सिलाय अखा आखाया बेफोरबायाददि हानायनि जाहोनावबो दाब दाब फोराव दैया बोहैला बायनानै माने लोमसावलाहैदों आरो बुंनो थाङोब्ला दाब दाब जायगायाव दैबाना जाबाय थानाया जों गोदोनिफ्रायनो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला लक्षिम कुर नलबारि धेमाजि बरपेटा बैफोरो गोदोनिफ्रायनो लोमबोबाय थानायब्ला खनले खनले जाबोबाय थानाय मोनफा मोनफा जायगा बा मोनफा मोनफा जिल्ला जाय जिल्लाखौ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम मोनथिनानै बेफोर खामानिखौ सरकाराबो मावस्लाबनो हायाखै मावदोंब्लाबो दिनैसिम बैफोरबायदि जायगायावबो दै लोमनाय खामानिया जाबाय थायोबा दैया लोमबाय थायो। बान्दो बा माथावरि होनानैबो दिनैसिम माने गोबां राहाखौ सरखाराराबो लाजोबनो हायाखै बिथांमोना निस्सय बेफोरनि सायाव खामानि मावबाय थादों। गोबां माथावरि होबाय गोबां रैखाबो मोनबाय नाथाय बिनि अनगायै आरोबाव बोथोर सोलायनाय बायदिनि जाहोनाव गोदान गोदान आथिखालाव जों दैबानानि जेंनाखौ नुबाय थादों आरो नुनो मोनबाय थादों। बिनिखायनो बेफोरखौ जों बुंनांसिगोन जेन बे मोनसे मोनफा मोनफा मिथिंगायारि। अलखद जाय अलखदखौ जों जाय अलखदनिफ्राय जों जाय अलखदनिफ्राय जोङो रैखाखौ मोननो थाखाय गोब्राब जायो बिनिखायनो जाय जाय जायगायाव बेफोरबायाददि दै बानाया खनले खन खनले जाबाय थायो बैफोरबायदि जायगायाव जों सुबुंफोरा गावबा गावनो अराय थियारि जानानै थानो नांगोन। जेन दैबाना जायोब्ला जों गुबुन दाबसे गोजौ जायगाफोराव थांनानै जों थाहैनो हागोन, थिग बेफोरबादिखौ आं सानो आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबादि गाहाय जायगा ओनसोलफोराव दै दैखौ लाखिनो हानाया एसां सहस नङा नोंथां। जाय बायदि जायगायाव दैया लोबखायो। आरो दान्दिसे सम अखा गैयाब्लानो बैफोरबायदि जायगायाव बोरि गोरान जानानै थायो। नोंथां, बेखिनिखौनो आं नोंथांनि सेराव फोरमायहरबाय नोंथां। गोजोन्थों। बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायहरनाय जाहैबाय। गोजोन्थों नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां। बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै आंनि थुं सुंद' रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'बाय नोंथां। गोजोन्थों।
गोजोन्थों।